औ ओ आङो नोंथांनो कल हरनाय जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि जोंनि ओ जि दानाय जिहेथु जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानानै गानबोनाय मोनसे माबा दङ किसानावनो गावबा गाव सि दानानै गामसा दख'ना बिदि बायदिसिना बहननाय ओ बिस सायाव एसे आङो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम एसे होनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन
औ औ बिदिब्ला आङो एसे नोंथांनोसिम फोरमायनो सानदोंमोन ओ जिखौ जोङो गिबियावनो ओ जि दायोबोला जोंथ' आं सिगाङो आगोलनिफ्रायनो जोङो सिखौ गावबा गाव दानानैनो गाननायमोन नाथाय दाथ' जोङो बाजार एबा हाथाइ बेफोर दखान बेफोरबायदियाव जोङो बायनानै गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो
औ नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो ओ जिखौ माबायदि दायो ओ जिखौ गिबियावनो जोङो खुन्दुं खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो इन्दिनि खुन्दुं होनोब्ला जोङो जिहेथु एम्फौ लाथा जों न'आवनो फिसिनाय एम्फौ लाथा बिनि फिथोब जायखौ बुङो औ बिनि बिनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ बहनना लानाय जाग्रोयो
औ नोंथां
आरो जुदि बेलेग जि बिदिनो दायोबोला बिदि गोबां रोखोमनि खुन्दुं दङ जेरै माथा मास्रास आरो ओ औ औ भुदिया माज्रास आरो पार्टनि मुगानि मुगा खुन्दुं बिदि बायदिसि ना थायोना औ औ नांगौ बायदि जोङो वान प्लाइ बिदिनो जेखौ नांगौ जेखौ गाननो गोसो बेखौ जोङो गिबियावनो खुन्दुं लाग्रोयो
औ
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला खुन्दुंखौ लाबोयो बिनि उनावहाय जोङो खुन्दुंखौ गिबियावनो सोंना लाग्रोनाय जायो आरो
औ
जायखौ बुङो जोङो बेसेबा एसे गोजान जेनेबा एसे गोजान गोलाव जागायाव जोङो मोजाङै बे जवनानै खुन्दुंखौ रासोआव थिखननो थाखाय एबा जोंनि खुन्दुं माबाखौ लाग्रोनो थाखाय जोङो एसे गोलाव लामा नांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो माखुआव जोङो खुन्दुंखौ फिदिनाय जायो आरो औ बेनि उनाव जेब्ला जों माखुआव खुन्दुंखौ सोगोन
औ
बिनि उनावहाय जोङो नांगौबादि जिखौ सोंनानै बेखौ जोङो खुन्दुंखौ लाबाय बिनि उनावहाय जोङो हिसानाव बेखौ फज'नानै जोङो जिखौ आरामै दालांनो हायो
औ नोंथां
बिनि उनावहाय जोङो नांगौबादि गाबनि आगर एरबोलाय एरनो हासिगोन बेयावहाय गोसो बादि जेरै आगर होनोब्ला दिंखिया बिजौ आरो फारौ मेगन बायदिसिना बैग्रि बिबार बिदिनो बायदिसिना आगर जोङो एरनो हायो गावबा गाव गोसो बेयो औ औ आरो बेफोरबायदिनो दायो होनोब्ला जों गामसाबो दानाय जायो जोंनिनो बर' मानि गामसा जेहेतु जोङो न'आव दानाया मोजांसिन जायो बायनायनिख्रुइ
औ नोंथां
गामसाखौबो बिदिनो दानानै जोङो गावबा गाव न'नि थाखाय गाननो एबा जोङो गुबुननोबो फानहरनो थाखाय बिदिनो दानाय जायो औ बिदिनो ओ सोरबाफोर आलासि दुमसिफोर होयोबोला जोङो गावनि दानाय होननानै मोन मोनसे सिन थालांनाय हिसाबै जोङो मानबो हरनाय जायो गावनिनो दानाय होननानै न'आवनो औ नोंथाङा आङो जा एसे हायो नोंथांनिसिम फोरमायबाय आरो जा मिथिनो गोसो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जिखौ खौ माबादियै दायो बुङोब्ला गिबियावनो जोङो खुन्दुंखौ ओंखामजों मार होनानै बेखौ सोमनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जों बे मार खौ बुनाय जायो बेखौ बु बुनानै जोङो बेनिफ्राय बे मार आव सोमब्र'ना बेखौ जोङो सान्दुङाव खुन्दुंखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो नोंथां मायदि होननाय बुङो बेखौ ओ बेखौ जोङो बेफोरबायदि सान्दुं आव फोरान खांनानै सोरखियाव सोनानै जथरजों ओ
औ
बेखौ ओ सानाय जायो नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बेखौ सानानै जोङो बेफोरबायदिनो बेनि उनाव जोङो बेखौ सोंनाय जायो
औ नोंथां
औ नोंथां बेखौ सोंखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो नो खननानै लानाय जायो बेखौनो खनखांनानै जों बेफोरबायदिनो सोंनायावबो गोबां रासो आव खायनाय ओ बोनाय बेफोरबायदि थायो नोंथां गोबां नाथाय आथिखालाव थ' जों बेफोरबायदि जि दानाय नुनो मोनलिया नालाय एसेबांबो मोनथिनो मोनलिया गोदोनि दिनाव सोब बयनिबो न'खराव जि दानाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों गासिखौबो मोनथिजोबा आरो जों इसेबां रोंनोबो थाङा नोंथां।
औ नोंथां बेफोरो जोंनि समनि लोगोजों जालांजोबबाय लासै लासै बिदिहि जि दानानै गाननाया गोमालांनो नागिरबाय नोंथां।
औ औ नोंथां बेनिखायनो जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायसै। बेफोरबायदिनो नो खनखांनायनि उनाव जोङो हिखौ दानाय जायो बेखौ थातखालाव ओ तातखालाव बहायनानै बेखौ जोङो हिसान हिसान खुन्था थंब्रै गायनानै ओ जा हिसान था बुङो बेखौ बेखौ दंफांजों काटजों बानायनाय जायो ताथखालखौ ओ बेफोरबायदिनो जोङो हिसाननि जा खुन्था बेखौथ' जों साल खुन्था बुंनाय जायोना। बेखौ जोङो ओ गिदिर गुरखा बेफोरबायदिनो गय बिफां। बेफोरजों बानायनाय जायो।
औ नोंथां नोंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो ओ हि दानायाव नांगौ जानाय जा आगजु बेफोर खौ जों गासिखौबो औवानिफ्रायनो मोनजोबनाय जायो नोंथां। बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो न'आवनो बानायनानै लानो हायो।
औ औ न नंगौ।
थां बेफोर जाबाय बेफोरबायदिनो गनस्रि बालेब। बेफोरबायदि होननानै मोनथियो नोंथां।
औ नोंथां माखु।
औ माखु बेफोर बेफोरबायदि गासो औ बेफोरबायदिनो जों ओ हि दानायाव ओ जेब्लानो हि ओ दानाय समाव माखुखौ बोयो अब्लानोखि ओ माखुवा गोब्रा जायोना अब्लानिया जों बेवहाय एसे एसे खेरसिन थाव फुनस्रो फुनस्रो होनानै बोनाय जायो अब्लानिया फिस्ला बोनो आराम जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथां हि दानायाव बेफोरबायदिनो जोङो ओ मासरास मायदि खुथिया बायदि रोखोमनि खुन्दुंजों दानाय जायो बेफोरबायदिनो लरेस बेफोरबायदि।
औ।
औ नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंथ' जा दा गाननाय जि बेफोरखौथ' जों आखाइजों दानाय नंलिया बेफोरखौ। आथिखाल मुगायाव मेसिनजोंसो दानाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां। ओ गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बहायनानै ओ-मेसिनजों दानाय नुनो मोनसै।
औ नोंथां नंगौ बेफोरबायदिनो जोंना। गोबां जिनि फेक्टरि दङ। ओ- जेराव जोंना बिदन आर'नाइ बायदिसिना दानाय जायो आरो गामसा दानाय जायो। जायो आरो बायदिसिना फास्रा गोनां दखना। दानाय जायो बिदिनो आरो। बेयावहाय जोंना ओ-बेयावहाय बिदि हिसानजों दानाय जाला बिनि हिसाना एसे आलादा जायो। बिना एसे मिसिं होननाय जायो बेखौ। बिखौ ओरैनो बेखौ मा बुंनाय जायो बेखौ आङो बुंनो हाला नोंथांनिसिम। जायखिजाया आं खोनानाय मथेब्ला बेखौ मिसिंजों दानाय होननाय जायो आरो मा मखौबा माखौबा खायफाखौ औ बेखौ जोङो। दानि जुगावथ' गामि न'खर बिदि दानायखौ जों बिराद खम नुनाय जाबाय दाना बांसिन बायनानैनो गाननाय जायो।
अ नोंथां।
औ
बेफोरबायदिनो जों सि दानायनि मुंदांखा होननानै मिथियोब्लाथ' जों सुवल बुस्थुखौनो मोनथिनो मोननो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां। बेफोरबायदिनो आथिखाल मुगायावथ' गोबां गोदान गोदान इन्डास्ट्रि फेक्ट'रि खुलिनानै। ओ-आथिखाल मु गायाव बायदि रोखोमनि गावब गाव ब्रेन्डनि। जिबो दानो हमसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओ-गोदोनि दिनावथ' गोबां न'आवनो न'आवनो आखाइजों दानाय माइदिनि दख'ना। इन्दिनि हास्रा जोमग्रा बेफोरबायदि दायोमोन। नाथाय आथिखालाव। आथिखालावबो जों बेफोरबायदिनो ओ- आखाइजों दानाय। न'निनो लकेल मायदि दख'ना बेफोरखौबो जों ओ-आथिखाल मुगायाव ओंखारफिनबाय नोंथां।
औ नंगौ।
दिनि जोमग्रा इन्दिनि फास्रा बेफोरो।
औ नोथां नांगौ।
औ
जेसेनो ओ-जेसेनो ओ-दा दानि दानि जुगाव माने ओ- दानाय न' दानाय लकेल दानाय ओंखारजों होनोब् ब्ला बिनि बिनि बेसेनाबो गोबां जानो हमदों आरो नोंथां।
औ औ नोंथां बेनि बेसेनाबो गोबां।
मानोना दानि जुगाव बेफोरबायदि मोननो थांला नालाय। दानि जुगाव न'खरावबो दानाय जाला आरो समाबोथ' जाखाला दानि जुग गाव बिनिखायनो दा जाय दादों बिनि बेथ'ना एसे बुजा जायबा दादों बिनि जोथोनाबो बुरजा आरो बिनि जिनि बेसेन बेसेनाबो गोबां।
औ औ नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि न'खर सेराव एबा गामि सेराव बेफोरबायदि दाग्रा इन्डासट्रि दंङो नामा नोंथां।
बेफोरबायदिथ' गैया नोंथां।
औ दंङो होनोब्ला जोंनि कुवालकुसियानो दंङो। खाथिबो होननो हाद्राया बेखौ गोजानानो जायो नोंथां औ औ नोंथांनिफ्राय आंङो बेफोरबायदि दानाय जि जोम दानाय गोदो गोदायनि बेफोरबायदि बाथ्रा मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो नोंथांनि ओमफ्राय जा आं जा मोनथियामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय